नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम रायजो जासि हरनाय थाबाय
औ नोंथां
औ जों दा सायख'ना लानाय आयदानि बागै सावरायनो नागिरदों
औ
नोंथांजों दान्दिसे रायज्लायनो हागोन ना?
औ नोंथां राइलायनो हागोन
जों दा उम सायख'ना लायानाय आयदानि बागै जानायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदों बेनि बागै आं नोंथांनाव फंसे फंनैसो सोंथि सोंनो सानदों बिथाङा मा मा जाफेरखो आरो आरो मा मा जायाखै नोंथाङा आंनो फोरमायनोहागोन ना बर' उम बर'नि ओंख्रै एबा जानाय फिथाइ सामथायाइफोरनि बागै
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
औ
जेनेबा मा होनो जोंनि बर'नि ओंख्रियानो जाबाय मोजां मोननाया सबायजों साम' ओमफफ्राय अनलाजों दाउ ओमफाय खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों खोनादों।
जोंनि ओंख्रियानो जादों बर' बर'नि मोजां मोननाय ओंख्रियानो जादों सबायजों साम' अनलाजों दाउ अमा बेदर बेदरजों अनला
औ औ।
मैथाजों ना मैथाजों साम' नारजिजों अमा आरो नाफाम बे औवा गाजा बेफोरनो जोंनि औ।
नोंथाङा बबेबा ओंख्रिनि सोमोन्दै संनायनि सोमोन्दै एबा बानायनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा नारजिखौ मानिफ्राय बानायो आरो माबोरै सङो माजों जाबा म मा जायो बेफोरखौ नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा।
औ नोंथां बुंनो हागोन। नार्स नार नारसि खौ जोङो नारजिखौ जोङो फोरानना लाग्रोनांगोन आरो ना बियो मोनसे गोथां मैगंसो नालाय बेखौ फोरान ना सान्दुंआव ग्रोनांगोन बिनि उनाव बियो राननायनि उनाव उनाव जोङो बेखौ जानो थाखाय दैयाव सोमना दोननांगोन एसे गुरै जानायनि सोमना दोननानै जों बेखौ जेनेबा अमा बेदरफोर औव संनायाव बाहायनाय जायो आरो ना अमाजों अमा खोदो ओ फियासखो मस्ला मस्लि होनानै जोङो ओ एवनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो ना नारजिखौ होनाय जायो आरो ना
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ ना ओंख्रिनि सोमोन्दै नङा बा
औ।
ओंख्रियाथ जोंनिया गोथां मैगंनिफ्राय मोननाय जायो। जायखौ जोङो गोथां मैगंआव फाथो होननाय जायो बेखौ जोङो दुगे फोथाराव एबा नफोरावबो नफोरनि लांनदां जायगा फोरावबो फोजायो। जों बेखौ नायनि उनाव हाथाय बाजाराव
औ।
उम फाथो मैगं हिसाबै फाननाय जायो। आरो बै फाथो मैगंनि बिलाइ एबा बिजौ गोरान रानाय बिलाइखौ जोङो खानानै फोराननाय जायो।
औ।
बेखौ खानानै फोराननायनि उनाव जोङो फां नारजै एबा उम बेखौ नार्जि बुंनाय जायो। आरो बेनिनो उम बिदिनो आरो जि मोनसे बाहागो उम बिफांखौ जोङो मोनसे आरो गुबुन मुवायाव बाहायनाय जायो। बेनो जादों जोङो बेख खौ दिरुं एबा रसा बुंनाय जायो बेखौ जोङो बाहायनाय जायो। बियो मोननै हिसाब मोन नै बाहागोआव मोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे खौ।
औ।
खौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो नारजि बुंनाय जायो बेखौ नारजि
औ।
औ।
नारजि ओंख्रिया बर'नि मोनसे ओम ओंख्रै।
औ।
नारजि ओंख्रिया मोन से बर'नि मैगं। जोङो बेखौ नार जिजों अमा नारजिजों दाउ नारजिजों गुबुन गुबुन रोखोमनि बेदर जानो हायो। आरो जोङो नारजिखौ उम। सोरबा सासे सुबुं एबा सोरबा सासे सुबुङा जुदि बे बुहुमनिफ्राय गोमालाङोब्ला जोङो बे नारजिखौ बाहायनाय जायो बेफोर बे नारजिखौ जोङो बाहायनायनि ओंथियानो जादों। जोङो जोंनि जोङो जोंनि मानसि। मानसिनि जिहेथु सुवासिटि बेखौ दानगारनायनि थाखाय जोङो बेखौ नारजिखौ अरगारनाय जायो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथाङा खोनानो मोनदों ना?